औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना औ नोंथाङा फ्रि दोङोबा दसे रायज्लायनोसै जोङो
औ
औ ओ गिबियावनो जोङो आबादनि बागै सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ।
औ ओ आबाद होनोबाथाय नोंथाङा मा मा? ओ माबोरैहाय खामनाय जायो जाजेन जाजेननायनिफ्राय नोंथांमोननिखै माबायदि हालेवनाय जायो बा फार्स्टनिफ्राय गिबिनिफ्राय मा खालामनाय जायो एसे फोरमायहरनाय
बर' हारिया बांसिनानो आबाद मावनानै जायो। ओ जों आबाद मावनायाव ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे ओ आबादफोरा जाबाय फाथो फाथो। बेखौ मेसें बोथोराव फोनाय जायो फाथो बेसर मेसें बोथोराव फोजायो बिसोरो ओ देमसि ओ सिबिं ओ जु
जुखाम
बेफोरो गोरान आबाद मावजायो आरो बिनि अनगायै जोंहा दैलां बोथोर आव माइ आबाद मावो। जोंनि गाहाय आबादानो जाबाय जानाय आदार हिसाबै माइयानो। नङा होमबा माइ आबाद आरो। बिदिनो गुबुन गुबुन आबाद मावो आ। फाथो आबाद बिदिनो बेसर आबाद। आरो सिबिं आबाद मावनानै। जोङो जोंनि न'खरफोरखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा। सालायो ओ बेफोरखौ फाननानैनो जोंनि नांगौ जानाय ओ गासै खरसाफोरखौ आ न'खराव। सामलायनो थाखाय ओ फाननानै
फाननानै हरब्ला आ मा होनो। औ।
आ आ आंनि बुंनांगौया बेनो नोंथाङा। ओ आबाद मावनानै माबायदि नोंसिनिजों। रां आरजिनो हायो बिनि सायाव फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ। नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनिायबो बांसिन बर बर'फ्रा बांसिनानो खेथि मावनानै जाग्रा जेरावहाय ओ दैज्लां लांफैयौ माने जोङो मैगं थाइगंनि आबाद मावो जेरावहाय बायदिसिना फान्थाव गोखै बा फान्थाव ओमफ्राय लेस्रा' खबि, आलु बा थास' बेफोरफोरखौ गायनाय जायो ओमफ्राय भिन्दि बायदिसिना दङ आरो ना ओमफ्राय बानलु ओमफ्राय दैज्लां बोथोराव थ' जोंनि माइ गायाबा जाया। बोयावहाय जोङो आबाद मावनायावनो माइ गायनाय जायो आरोना जायखौ। माइ आबादानो आ जेरावहाय माइ जेराव माइ बायनानै जोङो जानो खस्थ'आ फैसानि फैसा थाखानि आंखाल जायो जेरावहाय जोङो खेथि मावनानै एसे एनै बुथुमला। लानाय जायोना ओमफ्राय औ गिबि खेबावहाय जोङो माइ गायनो थाखाय मानिफ्राय माबानांगौ होनथाय जोङो थांनाय बोसोरनिनो माइखौ। बा खोथि होगोन होननानै दोननो लायो। ओमफ्राय बेखौ बस्थायाव दनानै बोरिबा दैमा फोराव लांनानै साननैबा हरनै गाहाम दोननाय जायो सोमनानै ओमफ्राय हननै बा साननै गाहाम दोननानै जोङो न'आव लाबोनानै हायावहाय मोजां हमना दोन नानै गाजा बेरनो थाखाय जों मोजाङै बिलाइ बा जिफोर दोखोबनानै दोननांगौ जाहाथे खोथिया मोजां जायोबा गाजाया मोजां बेरथे होननानै
औ
होननानै ओमफाय इदिनो जोङो खोथिया फोनांगो जा हाखिनिखौ मोजाङै हालेवग्रोनानै ओमफाय मोजां सारना होनांग आरो ना ओमफाय सारना लाना नानै जोङो ओ जा खोथिया देदावो माने जोङो नेयो ओमफाय नेना नै जोङो ओ जेब्लाहाय खोथियाया गायनो गायनायनि महराव फैयो अब्लानो जों दुब्लिखौ मोजाङै जेरावहाय गोदो हाय ओ मोसौफोरदो हालेवनाय जायोमोन दा ओ टेक्टरानो बांसिन हालेवनायखो नुनो मोनो ओमफाय
औ
मानो होनोबा मानसिफोरा ओ गोदोनि बायदि ओ मोदोम बा देहाफोरानो ओ देहा फोरा खस्थ' जायो जेरावहाय खस्थ' खामनो हालिया ओंखायनो टेक्टरफोरखौ लिंहरनाय जायो आरो
ओ
औ
इदिनो गायनाय जायो
दा ओ फाथो आबाद बा ओ फाथो आबादनि सायाव नोंथाङा माबायदि ओ फाथो आबादखौ ओ माने खेति खालामनाय जायो बिनि सायाव फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ फाथो आबाद फाथो आबादखोथ' आं ओ ओ जेनेबा मावनायखो मोजां मिथियाबो बा न'वाव फाथोआ आबाद मावफेराखै नालाय ओमफाय
होनबा आं फाथो आबादनि सोमोनदै इसे फोरमायना होनोसै नामा औ फाथो फाथोखौ जोङो फोनायनि सिगां ओ हाखौ मोजाङै एवगोरनानै लानांगौ ओ फिनथामसो ओ हाखौ फोमोनना ओ फोजा सिम आबादखौ फो फो जानाय जाजासिम हाखौ मोजां एवनानै लानांगौ बेनि उनाव जोङो बाजारफोराव नङाबा ओ बोसोरसेनि थांखांनाय बेगरफोरखौ दोननानै जों लानो हायो ओमफाय बिगासेयाव जोङो ओ सेरसे बा देर केजि बिदि बोनो हायो ओ फोखांनानै जेब्ला फाथोआ ओ इसे ओ जौबोयो अब्ला जोङो फाथोनि साइसखौ नायनानै ओ रोजा जादोंबा जों फुख्ल'नानै गारनो हायो आरो फाथोआ हाग्राफोरजों बुंफब हाग्रा रज'बायबा जोङो बेखौ फुख्ल'ना होनांगौ जाहाथे फाथोआ ओ मोजां जाबोनाय बायदि ओ बिनि उनाव जोङो फाथोआ जेब्ला जौवो ओ जौलांनानै गोजौ जालाङो ओ गोजौ जानानै मास मोनथामसोनि उनाव जेब्ला फाथोआ दानजानाय जायो अब्ला जों फाथोखौ। ओ खासिजों हानानै जोङो बजा बजा खानानै जोङो दोनलाङो बिनि दोनलांनानै सानथामसोनि उनाव जोङो ओ बिलाइआ जेब्ला सिरियो अब्ला जोङो ओ फाथोखौ रो
ओ एसे दैमा नङाबा बिलोफ्राव नङाबा ओ फुख्रि जावनानै जोङो फाथोखौ सोमनाय जायो फाथोखौ सोमनानै जोङो। ओ सप्तासे बा सप्तानैैनि उनाव ओ फाथोआ जेब्ला मोनो अब्ला फाथो बिगुरखौ जोङो जिरनानै। ओ खुनाय जायो आरो। ओ खुनानै जेब्ला फाथोखौ खुखांजोबो। अब्ला फाथोखौ फोरानफिननाय आरो खेबसे फोरानफिननाय जाबावो। ओ फोराननानै ओ जोङो जेब्ला फाथोआ रानो अब्ला जों फाथोखौ। ओ फारला फारलायाव सुनानै ओ जोङो महनसे महनै बिदि। ओ आठथा फारलाजों महनसे आठथा फारला जों मनसे बेबायदि हमनाय जायो आरो। ओ बिदिनो फाथोखौ बाजारफोराव फानहैनाय जायो आरो। आरो जोङो फाथो फाननानै फाथो आबाद मावनानै बिदिनो न'खरफोरखौ सामलायनायाव। ओ गोरलै राहायैनो सामलायनो हायो ओ जोंनि ओ बिमा बिफाफ्रा ओ फाथो आबादखौ। जोंनि जायगायाव गोबां फोनायखौ आं नुनो मोनो आरो।
औ होनबा नोंथांमोननिखि। नोथा थावनो बांसिनानो न'खर सोलिनाय नङा होमबा
औ नंगौ।
बेवहाय न'खर सोलिनायाव मदद होनाय मोनसे आबाद। जोङो
बे माबाफोर आबादफोरनि सोमोन्दै मिथिबावो नामा?
औ आबाद होनबाथायथ' जोङो ओ। ओ बहुतथा आबाद दङ जेरैहाय भिन्दिफोरखौबो जोङो भिन्दिनि बागैनो। एसे होननोसै।
औ।
औ भिन्दिखौ जोङो फुनो थाखाय मोजाङै खनसे हाले एवस्रांना। लानांगोआरोना ओमफ्राय ओ जेरावहाय ओ भिन्दिनि बेगराथ' माबा पेकेट हिसाबैनो बा बायनाय जायो नालाय ओमफ्राय लारि लारि जोङो हाखौ मोजां जावनानै लारि लारि जोङो सिन बोनानै बायदि मोनसे खा लारि लारि बेगरखौ गारनाय जायो आरोना फबनाय जा बेयो ओमफ्राय हमनानै जोङो ओ एसे एसे हाग्राखौ फुना होनांगौ जाहाथे हाग्रा रज'बा दैेरनो खस्थ' जा मोनोलाय ओमफाय हासार मोनोथ' एसेबाबो। बो होनांगौ जायो जेराव जोङो हासार होनबाथाय। उम हाथायनिखौ बारा होआ जों बोरमा खि बा मोसौ खि थायो बेखोनो लांनानै गोरानखौ सारना होयो आरो ना ओमफाय ओ जाहाथे दै दैफोरजों माबा जाया होननानै जोङो हा ऐ हाखौ एसे ए से गोजौ खालामना होनाय जायो जेरावहाय आगलि होनाय। बेबायदि जायो ओमफ्रायो। फिनदायावहाय थाबैनो ओम जेनेबा नांगौथि मोनो जेरावहाय फाननो मोनो थ थाबैनो ओमफाय बेनो भिन्दिनि आबादा ओ खानो खस्थ' जायो आरोना
औ
औ
आरो नोंथाङा ओ बर'नि औ दे बुं दे
औ नोंथाङा मा होननो नागिरदोंमोन?
ओ जेन'बा बर'फोरा मैगं गायनायनि सायाव मा मा आबाद मैगं गायो मैगंफोरनि मुंखौ एसे खिन्थाना होदो नामा नोंथाङा
ओ ओम बर'फोरनि मेगं होनबाथायाथ' बुहुद जायगायाव बायदिसिना मैगं गायो जेरावहाय ओ जोगोनार आबाद पानि लाव खुमब्रा ओमफ्राय फान्थाव फान्थाव गोखै लेस्रा ओमफाय जिंका बानलु आलु थास' आरो सब मैगंआनो गायनायानो जायोना मटर ओमफ्राय पथल खुन्द्रि सब गायजोबनायानो जायो दे
औ
बर'फ्रानो बांसिन आबाद मावनानै जायो एबा फालांगि खालामनो हायो आरोना आं मिथिनाय बायदिबा
औ
अब्ला नोंथां जोंनि टाइमा जाबाय नामा समनि होनदो दे होमबा नोंथां
औ दे।